ओ खोनादों। औ खोनादोंना आंनि बुंनायखौ अ नोंथाङा सम मोनगोन नामा दसे रायज्लायनो?
मोनगोन दे
अ जों दा ओमबा ओ आथिखालनि लाइमोनफोरनि जिउ राहानि बागै राय्लायनोसै
औ
बे लाइमोनफोरनि जिउ राहानि आयदानि सायाव जेनेबा आथिखालाव लाइमोनफोरनि जिउ राहाया माने मोनसे मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों आरो।
नंगौ ओं
बे जेनेबा फरायनाय जोबनायजों लोगोसे सासे फरायसाया बा लेखा रोंनाय सुबुङा नांगौबायदि जोङो जब नागिरनानै लानो हाया बेबायदि जालांदों।
उम
बुजिबाय ना
बुजिदों दे
ओमफाय औ ओमफाय नाथाय जों बेखौबो ओम नोजोर होयोबोला माने नुनो मोनो। दि लाइमोनफोरा माने फरायनायजों लोगोसे माबा मोनसे नङा माबा मोन से जोङो माने रोंथारनानै लानो नांगौ आरो।
औ
स्किल हिसाबाव
उम
जायखौनो जोङो स्किल होननानै बुंनाय जायो। बेखौ बेनिफ्राय जोङो स्किलखौ रोङोब्लाथाय माने जोङो थैजासिम माने मोजाङै जालांनो हानाय बेबायदि जोङो बेब'स्था खालामनानै लानो हायो आरो।
उम
माने जोंनि गेजेराव गोबां दङ जोंसो माने फरायनायजों लोगोसे माने जोङो बेखौ माने लालांफानो रोङा। जों माने स्किलखौ जोङो माने सोलोंनानै लानोनो गोसो जाया बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनदों। जोंनि गेजेरावनो खाथि खालायाव जायनि जाहोनाव माने जोङो सासे सुबुङा माने फरायनाय कमप्लिट जाबाबो जेनेबा फरायफुबाय थानाय समावबो लानो रोङा बेनिफ्राय डिग्रि जोबो ब्लाबो माने जेबो बेफोरनि फारसे माने गुरुपत'खौनो होआ। बेबायदि नुनाय जायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ।
बेनिफ्राय जोङो मिथिखायो जे जोंनो स्किलखौ नांखाथारगौ जोङो स्किलखौ सोलोंनानै लाखाथार नांगौ होननानै खिन्थु जोङो गोसोखौनो होआ ओमफ्राय बेथ' स्किलफोरा गुबुन गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो जेनेबा नोङो स्पर्टस रावबो नों थांनो हायो स्पर्टसावबोथ' नोङो गुबुन गुबुन लामा दङ नोङा होमबा गेलेनायनिनो नोङोबा फुटबलानो जा माबा मोनसे बिदिनो बेडमिन्टन, हकि बेबायदिनो क्रिकेट बेफोरखौबो जोङो माने सोलोंनानै लानो हायोब्ला माने स्पर्टसआव जोङो साक्सेस जायोब्ला माने गोबां जोङो सिनायथि मोननो हायो
हायो हायो
गिया बेनिफ्राय माने जोङो औ मान गोनां सासे मानसि जालांनो हायो बयजोंबो मिथिसार जानो हायो बेफोरबायदि माने सान्सखौ जोङो उनदैनिफ्रायनो बेफोरबायदि स्किलखौ लागोन होननानै माने थांखि लालांनो नांगौ आरो जोङो दै उनदै गथ'फोराबो नाथाय जोङो आथिखालाव जे जोंनि साखाथि फाखाथिनि गामिफोरनिनो गथ'फोरखौ माने आथिखालाव स्किलनि फारसे जोङो जेबबो गोसो होयि जेनेबा बिमा बिफाफोराबो जेबो गोसो होयि बेफोरखौ नुनो मोननाय यो आरो फरायदों जेनेबा स्कुलाव थांदों फैदों फरायदों बेखि नियानोल' आरो बेखिनिखौनो माने सोलिबाय था थानायखौ नुनो मोनदों जोंनि गेजेराव बेनिफ्राय बिमा बिफाफोराबो माने बेफोरनि फारसे सानखांनोसो रोङाना ना गोसो जानानै होखायासो बेबायदि जोङो गोसो होनायखौ नुनो मोनथारा आरो दा नोंथांमोननिथिंजायबो जेनेबा बेफोरबायदि ओ स्किलफोराव गोसो होनायफोरा माबायदि एसे फोरमायनानै होयोब्लाथाय माने मोजां जागोन आरो माने नोंसि नि ओनसोलफोराव माबायदि नोङो गथ'फोर खौ मा खालामनानै थानायखौ बांसिनै नुनो मोननाय जायो आथिखालाव
एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा औ दे फोरमाय
ओ जोंनि जायगाया जाहैबाय धेमाजि डस्ट्रिक्ट ओमफ्राय सिमेन्ट साफरि आरो पि अ आ गामिया जोंना जयपुर जेनेबा फार्स्टआवथ' जेनेबा से थाखोनिफ्राय फरायनानै एल पि स्कुल जोबखांनानै एम इ स्कुल थांबाय बिनि उनावहाय खायसेया गलांबाय खायसेयाथ' बेयावनो जेनेबा स्किलखौ गाव गाव खायसेया सोलोङा नङा खायसेया सोलोंदों आरो जेनेबा जोंनिखैजाय सोरबा खाम, जथा दामनो सोलोंदों सोरबा बिदिनो फुटबल गेलेदों सोरबा भलि गेलेदों खायसेया बिसिना जोंनिखिजाय खायसे खायसेफ्रा जेनेबा उनदै समावनो खायसेया स्कुल गारनानै बिदिनो गारि सालायनो सोलोङो सोरबा मिस्ट्रि सोलोङो बेबोथ' जेनेबा मोनसे स्किलानो नालाय
औ नंगौ नोंथां
ओमफ्राय खायसेया बिदिनो थाब बिदिनो सोरबा न'खरनि प्रब्लेम दालाय न'खरनि प्रब्लेमफोरा बिदिनो खायसेया जेनेबा गोजानाव खामानि मावनानै थाहैयो
औ बेनिफ्राय जोङो माने स्किल रोङोबाथाय माने स्किल माने आखाइनि खामानि बेबोथ' जोंहा मोनसे नङा होमबा औ बेनिफ्राय फ्राय जेरै जोंहा बायदिसिना हेबनाय जोंथ' आथिखाल खालाव माने आखाइजोंनो हेबनाय गोबां रायदोंनि मोजां मोजां मोजां बुस्थुफोर जोङो नुयो जायफोरखौ जोङो माने नायथाव नायथाव लाथाव लाथाव थाव आरो बेफोरखौ जोङो नुयोब्लानो माने बायनो लुबैयो बेफोरबायदि जोबोर समायना रमायना जाय मानसिया बे बेफोरनि सायाव माने स्किल रोंनाय बिसोर माने गोबां समायना रमायना बेफोरबायदिनो हेबनो रोङो बेबायदिनो बेसोरो फानो ओमफाय बिसोरो माने गोबां प्रफिट मोननो हायो आरो बेनिफ्रायबो बेखौ रों नानै लानायानो बिसोरनि थाखाय माने गावसोरखौनो माने फैसा फैनायनि लामायाव माने जौगाहोनाय आरो जौ गालांहोनाय बेफोरबायदि बेनिफ्राय दा जेरै जोंहा फारनिचार बानायनाय जोंनि गेजेरावथ' जोङो बेफोरबायदि गोबां खम मानसिफोर नुनाय जायो जायो नङा हब्ला जों बेफोरखौबो औ रोंनानै लायोब्लाथाय जोंहा जोबोर मोजां आरो जों गावनो जोङो दखान होनानै लानो हायो बेफोरखौ रोंखांनायनि उनाव उनाव आथिखालावथ' जोङो गुबुनफोरखौ बांसिन बेबायदि होनाय नुनो मोनो आरो जोंनि अनगायै जोंनि बर'फोरनि अनगायै माने जों गुबुननिफोरखौसो माने बांसिन बायनाय नाय जायो आरो गुबुननोसो माने फैसाखौ हरनाय जायो बिनिफ्राय बेजों लोगोसे जोङो कम्पिउटार कम्पिउटाराबो थ' जोंनि मोनसे स्किल बेखौथ' जोङो आथिखालाव जोङो नांखाथारगौआनो कम्पिउटारखौ बेनिफ्राय जोङो कम्पिउटार जोङो रोङोब्लाबो जोङो बेजोंनो जोङो दुखान होनानै जोङो बेजोंनो सोलिनो हायो आथिखालावथ' जोबनो गैयै बा प्रिन्ट आउट खालामनाय बा माबा मोनसे गोदान गोदान खामानि फोराव जोंहा कम्पिउटारखौ नांगौ दखानफोराव जोंहा गोबां मानसि जायो बेफोरबायदि दखानाव जेनेबा अनलाइन एप्लाइ खालामनाय मानिबा जेनेबा फर्म फिलाप खालामनाय
जायो
बे बायदिनो गोबां जायो आरो बेफोरखौबो माने जोंहा जोंनि लाइमोनफोरा रोंनानै लायोब्लाथाय माने दखान होनानै मोजाङै सोलिलांनो हायो आरो गावनि खरसाखौ गावनि न'खरनि खरसाखौ माने दहननो हायो बेजों लोगोसे जोंहा दानाय लुनायाबोथ' मोनसे स्किल नङा होमबा जोङो दानाय लुनो रोंनानैबो जोङो माने। बेफोरनि गेजेरजों जोङो गोबां रां खामायनो हायो। जाय दानाय लुनाय रोङो बेसोर माने दिनैनि समावबो माने दानानै लुनानैनो गोबां रां बुथुमगासिनो आरो। नाथाय बेफोरनि गेजेरावनो जाय मानसिया दानाय बै। स्किल जा दानाय लुनायनि जा स्किल बेखौ रोङि मानसि फोराथ' दोनै बेफोरनिफ्राय जेनेबा फैसा बुथु थुमनो हाया नङा होमब्ला।
हाया हाया नंगौ।
बेफोरबायदिनो जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो लोगोसेनो। आथिखालाव जेनेबा फरायनाय जोबनाय सुबुंफोरा माने। ओ‌ आबादबो मावनानै थानो हायो। बेबोथ' मोनसे स्किल
मोजां आबाद मावनानै बेफोरनिफ्रायबो जोङो मोजां प्रफिट मोननो हायो आरो। माने खरसाखौ जोङो दहनना लानो हायो। न'खरनि खरसा सुफुंनो हायो गावनि खरसा सुफुंनो हा हायो बेबायदिनो आथिखालाव गोबां लाइमोनफोरखौ जोङो बे आबादाव जोङो नांथाबनायखौ जों नुनो मोननाय जायाखै आरो। जोंनिथिंजाय नोंथांमोननि थिंजाय माबायदि एसे फोरमायनानै होदो। लाइमोनफोरा जेनेबा। आबाद मावनायाव माबायदि। गोसो गुदुं ना गोसो गुदुं नङा?
ओ गोसो गुदुं जागोन दे। बुंनो थाङोब्ला जेनेबा औ जोंनि लाइमोनफोरा आरो। बांसिनानो खमानो होन जायो आरो। बे एग्रिकालसार लाइनाव गैया नङा दंबो जेनेबा बहुत खम आरो थेवबो दङ खायसे‌।
औ खिन्थु जोङो।
जोगोनार गायो।
औ नोंथां दा जोंना सावरायनायनि टाइमा जोब्बायमोन। दे
जागोन दे होमबा।